मोजां नोंहालाय
आंनियाबो थिगानो ओंखाम जाबाय मा बेदर माय गद ओमफ्राय आरो बेलेग मा जाखो आनारसाल माहानिमोन बायनाय उम उम उम
माहा दङो नोंलाय
ओइ नै जुलियास लाहानि बारियाव जुलियासनि हाखौ सुदों आं पन्सास बिगानि बारा दङ नों
हा सुदों
हाखौ सुदों हा
ए हा सुदों
उम माइ गायगोन ना बियो
बाब माला माल माथो होनबा मालिक
ओम। मा खालामदों दालाय? जाबाय ओरैनो दाउ दाउ बेदर नाबो जाबाय आं लेस्रा फाज जा थाइबें सालाद बोरियावसो गोथाङा सायाव थायो जुलियास दङ जुलियासनि गोसोथोननाय प्रेमिना दङ पागल दङ ओमफ्राय गथ'फोर दङ
ओरै मेनादोंलाय गारलायबायदां माथो बेलाय
है गोसथोलायो दाबो बिनो फार्स्त ना थ्रु लाफ ओमफ्राय दा थाइबें लाना हैबावदों जाबावगोन बियो थाइबें थाइसुम सनजि माबानि माबानि हेल' हेल' ओमफ्राय हेल' हेल' नेटवर्क गेलेलादांलै मा जाबाय थादों दे फना खोनादों खोनदोंना खोनायाखैे हेलव हेलव ब र अ खोनाबाय? जाखांखाबाय दान थांबाय थै माथो गेजेर गेजेर
मानो बिदि जायोथाय
सिया मा जागोन संसारा बिदिब्ला
बेरायहैयाखै जेरावबो गरम बोथोरनि दुगैहैयाखै दैसाफ्राव?
गैया दुगैयाखै गारियानो गैया ना।
सरबदफोर लायाखै? गुसुफोर? आं मोनजासै गोसोनाय दं बेरायहैै
गोसो थोनायानो गैयाबालाय माहा बेरायनो?
सै नों प्रिमिनाखौनो लादो होमबा नै जुलिया साबारमस नाय ओ पारमिसन नांखाबाय।
ह
नायग नांखाबाय आलादा गोनायखौसो थाइजौखौबोनाय नङा हाय जानबाय
दासो जागोन नामा?
ओम इलाइ हाइ
थांल मालाय
नों डायरेक्ट जुलियास लाहानाव सिदा हायलाय ओमफ्राय स्कुटि नुखागोन बे स्कुटिनि बे खाथियावनो दोंङो जोंङो। हाय
मारायाव लेंहरबाय थादोंमोन
है माराजों मारानो थांङो नामा बोरायफोरजों हाथाय फेरखें प्रग्रामफोरजों थाबाय थाना बारा साननायफोरा फेरख' फेरखा जाबाय थायो। बेयाव हायलाय ओम हाय दानो हाय जलदि हाय थनो दावाय फोजोबनो हागौ थाइजु‌ दोंङो रजनि दोंङो ए सानदिबा माबायावसो अगजिलियाम गोलैनायखो होबाय था नों आंनो गारखादों माथो दैबो गोनायसो आं गोरनाय गोनाय थाइजौ गो जाहाबायथाराय आं थायदो थाइबें हायजेनबाय नंङालै लेबनायाव गोलैनायखौ फायदा ना थायब्रै लेबबाय हो
थाइबेंबो दोंङो आरो
उय हाइद जलदि ब्लेक सल दोंङो फानलु राजा दोङो दानो हाय गामसा गानना हैजागोन जेबो नङा रावबो गैया सिख्लाफोर गैया
फोरोंहैना दों होननायालाय
हाइब्रा नों बिदिनो जानबुंआव रायज्लायबोबाय था फै
गानाखैना ड्रेस गाननांगोन
माथ' गानदोब्रा खोमायाव लादो हायबाय थादो बिदिनोहाय फै
पन्सास थाखा पन्सास थाखा सोना जों माबा लांफानोसै
जागोन बे थाखायो आंनि पकेरावनो हाय पकेरावनो थाखायो हैदो बेफोरखौ ओ बुंबाय थानो हा हेलौ समा थामजिबा जाबायदां
थामजि थाम जाबाय
निरामनियाबो रियेकसन हरदों मिनिहरदों आंखौ
मिरामनिखौनो लादो नोङो
लानायालाय हायो गदाय हिसाबै जै जुलिया आफथि होआबा जागोन ना मोनसे जगर मोननै मोननैसो बोरायनो मोनसे स्लायस दोन दे गाननानै फैबाय था दे न'निलै फाय न'निसो जायो जोंफोरो बायना जाया बेफोर बुस्थुखौ जाहाथ' बाहेरावल'सो बायना जायो फै फै बार खोलो खोलो नै मोथो मोथो आवाजखौ खोनाबाय बारनि होनै खोनासं
आरो माबायाव बंफां गायनांगौ हाय बा बायाव बंफां गायनाय सानाव एनभारनमेन्ट देवाव बंफां गायगोन जों मिथिबाय उदालगुरि गलमानिफ्राय आमबागावसिम
ओमफाय मा खालामनांगौ साहा फुदुंना होनां अ
नोङो साहा फुदुंङा नों जुसखो बरियाहै बथल बथलाव जुस माबा बायदि कालारफुल ग्लासाव सोनानै होबानो जाबाय एपोलनिखो
बथलाव सोनानै मिक्स खालामना
थांगोनब्रा र'
फैरा दोङो मै फिसा दोङो जुदियासलाङा आरो गराय नङा इस्रा आरो सियालसो फिसियो खानानै सेनाव आरो सिब सेनखौनो अर
ओम दाखालि गाबबाय थानाया मोनदां होमबा
आरो दिनै अख हैनो हागौ नै बोथोरा मोनायावबो अखा हैनाय ना
बिराद गरम जाबायलै अखा हायोबा मोजांसो
थांजायो
बेदर सेदर बायदो बहाय संना जाहैस्रा
बेदरखौलाय आं बायगोन मेगं मेगं फियासफोरा न'निखौ माइ लाबानो जाबाय। ओमफ्राय ओमफ्राय सरबतनि बाहाय लाबानो जाबाय।
सरबतफोरदा आं लाया आं बेदद बेदद संना होनांगोन। उम
आरो माबा जेरबासिम जेरबासिम जेरबासिम गानग्रा थांगोन थांफागोन ना साब्रै
बिदिबाथ फसो
अ थांखागोन आं थांखायो। बिसोरो सब रेडि खालामजोबदों नाथाय बिसोरो सङा बे जुलियास संनायखौसो प्रेमिना संनायखौसो मोजां मोनो बिसोरो।
आंनि गोजोआव मोजां मोनगोनदांबा।
नोङो हांना होनांगोन नों लान्थि खुनानै हांबा बक्सार गाननानै ओय फुरा। गलि जोबगोन माहा। फैदो।
थांसनि र' आं बायदि नांगौ जाहैगोन।
एलायलै दोङो थाइबें दोङो थाइजौखौ हाननोबावगोन आङो जोंहा बिफांखौ रैथुन फिलिपनि फिसाज्लाखौ नारजारि हाथाइाथ' हाथाइखौथ' बेैखौ मा हास'ना ला प्लास्टार होनसैलै खामानसो गौवाहाटि थांनोसै ना। थोर प्लास्टारा गयो ओ ओरै माबादों फैदो फैदो फैदो दे गस्ला गानदों। गसला गानदो गारिस्टार खालामदो। गारि मथरखौ गाननो हायो गानजायो गामसाखौ गानाबाबो जागोन। गामसा गानालासिनो फैजागोन। बे बिदिखौ बेयाव बुंनाङानो नों मा बुजियाखै। उम दाउथु बिरसोदों नै हनै दाव थु, दाउब'
गल गलटि गैया।
द गुलटि ए नोंनिखौलानो हैले।
गैलालै माहा थाखोथायाया ना माय बाबो। उ मोनहानो
आं बावगारबाय आंनियाव दंमोन दङ कारटनि दानख'नाय बायगोन माबा थामजिबा थामजिबानि मोनसे दं नैजिबा जासिनाय दाखालि माबायाव रुपायावल' थार्टिफाइभ थार्टिफाइभ थामजिबा होननानै बिनाय गोलाव दाव गावग्रा गावग्रा जायो हा उम फिसा -फिसा खामब्रा फिसा -फिसा खामब्रा थल'- थाला दानिया मा लायन्सेस लानांगोनलै बिनो
बे थांगासिनो नामागासिनोलाय गारि लांनामोनलाय उम बदिगाद
खालामबाय थानो हामा फाब जायो सोरनि जे सोरनि उम अखा हासिगोन बि अखा हबाय थाखादोंलै साबो अखा हायैखादों उ जोबसिगोनबो आरो जोबखासिगोनबो दे अखा हायैबाय थाख अखा हयैसिगोन खोरोमगासिनो
हायालै अखादा मोनायावसो फैगोन
नाख्रा खोथिया फोआखै
गैया दाखालि फोबाय
ए खैय बिघा
हाललिवनो ट्रेक्टरखौनो मोनाखै
ट्रेक्ट'रा ओइलाय जुुलियास लानाव दंङो रायलायबायज जुलियासनियाव पावार टिलार मोनसे दङो ओमफ्राय ट्रेक्टर गेदेर गंसे दंङो ओमफ्राय आरो दा हिनजावबो लाबोनानै दंफैयो आरे सा बानायना होफैलाय नारखल बिदि होफैलाय ओमफ्राय खुसे माबा काजि सेबना होफैलाय जोंनो होफैगासिनो।
आदसा
आरो दे दोनथ'बाय दैे दे दोनबाय।